हेलौ।
औ।
गोजोन फुंबिलि नोंथां गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर मावगासिनो दं नामा?
अ आंथ दायो जेबो मावथवाखै ओरैनोसो दंथयो नोंथां।
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दंथयोब्ला दसे ओरैनो जों ओ आबहावानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों।
अ औ औ हा गोन नोंथां।
अ ओ नोंथाङा ओ आथिखालाव ओ ओ जेनेबा ओ होनोब्ला माखौ बुङो एसे फोरमायनानै होनो हा हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां मानसि दुमसि जिब जुनार बेफोर गासै मुवा बेसादखौनो जोङो जयै आबहावा होननानै मिथियो नङा होमबा नों नोंथां।
औ। ओमफाय दायोथ' आबहावाया गासैबो जों आबहावाखौ साम-लायनायनि सायावबो आरोना आथिखालाव ओमफाय
नोंगौ नोंथां।
आबहावाखौ गोदोनि आरो दानि फाराग-थिखौ माबायदि
ओ आङो गोदो आरो आथिखालनि फारागथिखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। गोदो गोदाय जोंना हाग्रा बंग्राया हाग्रा-बंग्रा, बिफां-लाइफां ग्रोम ग्रोम दंमोन आरो गोदोनि दिनावहाय जोङो बांद्राय बेफोरबायदि सुबुं अनजिमायाबो खमनि जाहोनाव गारि मथर माने गोबां बेफोरो बाहायनायफ्रा ख खममोन आरो गोदोनि समाव जोङो हा फोरावबो बेफोरबायदि आथिखालनि बायदि रासायनारि मुवाफोर बाहायालासिनो न'आवनो मोननाय हासार गोबोरखि हासार बोरमानि खि बेफोरखौहाय होनानै आबादफोरखौ मावोमोन बिनि नाव जोंहा जेबो माने ओ बेले बेजेखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव सुबुं अनजिमायाबो बांबाय फारसेथिं सुबुं अनजिमा बां बांबाय जिहेथु जोङो थानाय जायगानि आंखाल जानाय आदारनि आंखाल फारफ्रोमथिंबो माने जोंना जेंनाया नु नुजा बोबाय आरो जायनि जाउनाव सुबुं माहारिया बेफोर जेंनाखौ माने ओ बेफोर जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय बे मिथिंगानिफ्रायनो मिथिंगाखौनो फोजोबस्रांनानै बेवहायनो गावसोरनि थानाय न'-बां
उम।
थार माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो आदारखौबो जोंना गोबां बिबांनि नांगौ जायो जिहेथु बिसोरो माने इसेल' हायावनो गो माने गोबांथार फसल दिहुनो थाखाय माखासे रासाय सायनारि हासार फोरखौ बाहायनानै ओ बेवहाय गोबांथार फसल दिहुनन्नायखौ नुनो मोनो जायनि जाउनाव जोंनि हाफोराहाय गाज्रि जालांङो आरो गोबांथार गारि मथर बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि बार बार मन्दला गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गोबांथार बेबायदिनो दंफां-लाइफां दानफायनानै हाग्रा-बंग्रा फोजोबस्रांनायनि थाखाय जोंना ओ जोंनि सुबुं माहारिनि जायखौ जों हां लायो अक्सिजेन गेस नङा होमबा बेफोरावहाय जोंहा गोबां माने हेंथा सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबांथार दंफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव नांगौ बिबांनि अखाफोरखौ जोङो सम मथे हानायखौ नुनो मोना। हायोब्ला गोबांद्राय हायो। आरो हायाब्ला हाथारा लोगोसेनो आरो दुंनायाबो जोंना माने बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं माने थि गैला आरो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय बेबायदिनो।
नंगौ नोंथां। औ ओ आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय मा जाबाय जों मिथिंगायानो मिथिंगानि बिफां लाइ बिफांखौ दानफायनायनि जाहोनाव मा जाबाय ओ बोथोराबो सोलायलांनो हमबाय आरो। गुदुंबा गुदुं जाबाय। औ। अखाबा अखाल' हागोन। बेबायदि जाबाय आरो थायैनो अख अखा हानायखौ खम नुनो मोनबाय आरो ना।
औ नंगौ। आरो अख इयो खम बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव जोंहा गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जादों। जेरै जोङो खम बिबांनियाव अखा हायाव माने हाफोरा रानस्रा राननानैहाय बेवहाय गांसो आरिया खिलिया जायनि थाखाय जोंहा जिब जुनार थाखाय जिब जुनाराथ' गांसो जानानै थांनानै थाग्रा मोनसे जिबि नङा होमबा बिहाय माने बिसिनि जा थानाय आदारनि थाखाय आंखाल जादों लोगोसेनो माने जोङो मिथिंगायाव थानाय जों गासैबो सासेया मोनसे गुबुन मोनसेनि सायाव सोनारनानै थांनानै थाग्राखा नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरै जोङो सुबुं माहारिया ओ बिफां लाइफांनि मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थायो आरो बेबायदिनो जोङो जिब जुनारनि सायावबो नङा होमबा? मोनसेया मोनसेजों। नागार एंगारलायनो हानाय मोनसे सोमोन्दो दङ जेराव बेनिखायनो माने जुदि जोङो सुबुं माहारिया मोनसे जेंनायाव भुगिनांगौ जादोंब्ला बेबायदिनो जिब जुनार गासैबो ओ जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ गुबैयैजों बि बिफां लाइफां सिनो आरो ना बिनिफ्रायनो माखासे
औ नंगौ।
ओ गोनांखाय माखासे गासिबो ओ खहा जालांफाजोब नंगौ आरो ना। आथिखालाव नोंनि मथेब्ला दा जाबायदि मिथिंगानि आबहावाया गेब्रेंनाय गेब्रेंबाय थिग खालामफिनगोन खालामफिननो नों एसे होनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आंनि नोजोराव जाखिनि दाबाय दानि मुगायावहाय ओ जेरैबायदि आबहावाया गेब्रेंबाय बेखौ जुदि जोङो संरैखा खालामनांगौबथ' जों गासै ओ सुबुं माहारिनि आखायावनो दङ नङा होनबा?
औ।
बेनि थाखाय जोङो बेनि थाखाय जों गासैबो सांग्रां जानांगोन जे जोङो जुदि जों फांसे दंफां दानफायनायनि सोलाय फांबा बिफां गायो आरो बे गायनाय बिफांफोरखौ जोङो जोथोनै लाखिनांगोन आरो लोगोसे दिनो जोंनो गोबांथार माने जों जोङो ससे लामा हान्थिनांगौ जायोब्लाबो माने गोरलैयैनो मोनहैनाय जेरै जोङो अ ससे लामा जा जेराव जों थाबायनानैनो मोनहैयो। बे जायगायावबो जोङो। गारि मटर जेराव जों थाव सावगारनाय बेफोरखौ खमायो ब्ला मोजां जागोन आरो लोगोसेनो जोङो रासायनारि हासारफोरखौ बाहायो बाहायालासे बिदिनो बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय हासारफोरख खौनो बाहायनानै मैगं थाइगंआव आबादाव होयोब्ला मोजां जागोन मानोना बुंब्ला जोंहा बे-' बेफोर रासायनारि मुवाफोरा अखाजों सुस्रानानै दैमा बिलोफोराव थांनानै ओ दैमा बिलोआवहाय गोरोबहैनानै बैफोर दैफोरखौ जिब जुनारफोरा लोङोब्ला बिनि गेजेरजों गोबां माइने ओ बेमार आजार जानायखौबो। जोङो नुनो मोनो आरो जिब जुनारखौबो आरो लोगोसेनो जोंङो गोबांथार-'- औ लोगोसेनो जोंहा कलकारखानानिफ्राय दारिमिनफोरनिफ्राय जेराव उखुन्दैफोर ओंखारो बेथ' जोंनि बार हावाखौ। गेब्रें होफादों आरो बेफोरजोंनो जोंहा गोबां माने बिस गोनां अखा एसिड रेनफोरा सोमजियो जायनि थाखाय एसिड होना गोग्लैयोब्ला जोंनि बे बुहुमनि ओ दंफां लाइफां गांस ओ गोबां माने खहा खालामो रानहोयो बेबायदि आरो। बेनिखायनो आङो आं सानो आंनि बायदिब्ला बेखौ संरैखा खालामनांगौआ जों गासैबो सुबुं माहारिनिनो आरो।
नंगौ नोंथा। थां जोंनि आखाइयावनो थाजोबो।
औ जोंनि आखयावनो जुदि जोङो दानिफ्रायनो बिनि सायाव सांग्रां जायाब्ला जोंनि फैबाय थानाय इयुन जिउआवहाय गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जागोनखौ आङो नुहुरदों आरो नोंथां।
ओ जेनेबा ओ आबहावा खरसा खालामनो थाखाय जों गिबियाव मा खालामनांसिगोन जोङो बिफां लाइफां गायफिनांसि जेनेबा बिफां लाइफां गायनायजों माबाफोर फालांगियारि मददबो जायो नामा? एसे नोंथां मिथि फोरमायना होदो।
अ बिफां लाइफां गायनायजोंथ' जोंहा फालांगियारि मददाथ' जाखायोआनोसै जेरै जोङो जों सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय जेरै सियार। पालें ओ बिदिनो गुबुन गुबुन देक्स ब्रेन्स बेफोर बायदिखौ जोङो बिफां लाइफांनि फ्रायायनो बानायो नङा होमबा? आथिखालाव बेनिफ्रायबो जोङो गोबां आथिखालावल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दंफां लाइफांखौहाय ओम दंफां लाइफांनिफ्राय गोबां रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथ थिखालावबो बेबायदि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो जोंनि फालांग नि बे थाखायल' जोङो बिफां लाइफांखौ गायनानै बेखौ देरोब्लानो दानफायनानै गा दानफायनानै बेफोरबायदि बाहायबाय थायोब्ला नांगौ नांगौ जेसेबां बाहायनांगौ थेवबो बिनि बाराद्राय दानफायनानै जुदि नोङो बिफांखौ गायफिनाबा बेवहाय जोंहा गोबां खहा जागोन आरो नोंथां।
जेरै जों बिफांखौ दानफायालासिनो बेजों मुलाम्फाबो मोननाय जेरै जों गय बिफां, साफात बिफां, लबर बिफां बेफोरखौ गाय माने मिथिंगाखौबो रैखा खालामनो हाबाय बा गयाबो थिगैनो थाबाय जेनेबा जों रांखावरिनि ओ आंखालाबो सुफुंजायो आरोना?
नंगौ नोंथां थारैनो।
ओ आथिखालाव मोनसे बुस्थुजोंनो मोननै मोनथाम ओ मुलाम्फा जानायखौ साननो नाजानांगौसिगोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
जासिगोन जोङो उनाव
औ
बांसिन हालोदाव सौहैसिगोन आरो नोंथां।
औ औ
गोजोननाय थाबाय होनोमबा नोंथां नोंजों
ओं
नोंजों सावरायनो मोननानै।
आंबो औ जागोन नोंथां दे। गोजोन्थों।